हेलौ।
औ खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों खोनादों।
अ दायो बिदिबा जोंना टपिकखौ हान्थामेलानि सायाव राय्लायनो हागोन नामा?
औ जागोन रायज्लाय जागोन।
ओ नोंथाङा बुंग्रोनो सानगोन नामा हान्था मेलाफोरनि बारै? जेनेबा नोंथांमोननिथिंजाय ओ दायो जेनेबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय ओ बबे हा थामेलाफोर ग बबे हान्था मेलाफोरनि सुबिदाया बांसिन माने बबेया बांसिन सलियो दा बे खौ खोन्थानो हागोन नामा?
जोंनिथिंथ' दा हान्था मेला होनना बुङोबा गारि मथरखौनो होननांगोन। ओ-ओरैहाय त्रेन ट्रेननि माबा गैया आरो माने सुबिदा गैया।
ओम।
दा गारि मथरखौनो होननांगोन ओ-ओरैनो ओ प्रब्लेम मेन प्रब्लेमा बेनो ओ ट्रेनफोर जुदि थानायमोनबा खाथिजों ट्रेन स्टेसनफोर थानाय मोनबा सुबिदा एसे बांगौमोन आरो। बेबायदिहाय ‌।
बे ओरैनो नोंथांमोननि जायगानि सुबुंफोरा ओम लाइन गारिजों बांसिन माने थांलाय फैलाय हान्थियो ना गावबा बयहाबो न'खराव गावबा गाव माने ओ साइकेल बा ओ बाइक गारि मथर बेफोरबायदि दङ?
ओ बांसिनहाय दासान्दिथ' गारि मथर गावबागाव ओ बाइकनि बाइकबो जाबाय आरो काराबो लासै लासै बांबोनो हमदों ‌‌। ओ लाइन गारि दं जेनेबा बास थाबाय आरो बिदिनो ओ फिसा फिसा गारि दं बेफोरजों थांलाय फैलाय खालामनो आरो खायसे।
ओम ओम ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथाङा मा सानो जे ओ न'खर फोराव माने गावबा गाव गारि थाबा बांसिन सुबिदा होन जा सुबिदा होननानै सानो ना दानि दिनाव लाइन गारिफोरजोंबो गोबां सुबिदाया बांसिन ओंखारबाय होननानैस आनो
अ दा बेखौहाय ओ माबादि बुंगोन?
नोंथाङा माने माखौ मोजां मोनो आर ओ जेनेबा लाइन गारिजों बांसिन सुबिदा बायदि मोना गावनि
दा गा-गावबा गावनि समखौ होसोनो थाखाय दायो गावबागाव गारि थानाया साबसिन होनना सानो। आरो दा बेफोरखौ नायनो थाङोबा दिनै ओ ओ पेट्रलफोरखोबो नायनो गोनां जायो पेट्रलनि दामा दिनै ओ बारायनायनि सायाव बारायगासिनो जेनेबा। बेखौथ' बयबो मोनथिगौ नङा होमबा? दा बैफोरखौ नायनो थाङोबा दिनै ओ गारि मथर होनोबा दा इलेक्ट्रिकआ बांसिन फैनो हमदों आरो इलेकट्रिक गारि जेनेबा बाइकनि खेथ्रआवनो जा आरो ओरै गारिनि खेथ्रआव बेबादि हाय आरो ना। दा नोंसोरनिथिं मााबादि? बै
जोंनिथिंजाय थ' नोंथां ओ जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो हान्था मेलानि थाखाय जेने बास स्कुल कलेजाव थांनाय गथ' फोरनि थाखाय बिदिनो ओ जोंनिथिंजाय माने टाइम टु टाइम बासफोरखौ मोनो आरो बासाव ओमफ्राय बिदिनो फरायसाफोरनि थाखाय एसे बेसेनाबो खम ओमफ्राय बेनिफ्राय बयहाबो न'खराव माने साइकेल बाइक बा स्कुटि बेफोरबायदि दङ आरो जाय फोरा माने थांब्रब फैब्रब खामानियाव होयो ओमफ्राय ओरैनो खाथि खालानि औ खाथि खालानि जेनेबा बा हा थाय बाजाराव थांनो थाखाय जोंनियाव दायो गोबां माने पिल पिलिफोरनि सुबिदा दं आरो पिल पिलि तम तमफोरनि ओमफ्राय बिनिफ्राय अटफोरबो दङ नाथाय न'नि गारिफोराबो दङ आरो फ्रायानो नोंथांमोन निथिंजाय साइकेल फोर बाहायनायखौ बेसेबां नुनो मोनो नोंथां?
साइकेलनि बाहायनायाथ' जोबोद खम जालांनो हमदों सानफा एफा। ओ बिदिनो लामाफोराबो ओ स्कुलनिया थाङो। थाङो साइकेलजों थाङो बेबायदि आरो।
जोंनियावबो औ दे बुंनो हागोन नोंथां।
औ ओ जेनेबा दा स्कुलाव दोनलाङोबाबो आजिखालि ओ आथिखालाव आरो हा ओ गथ'फोरनो खायसे पेरेन्टसफोरा बिमा बिफाफोरा हेलमेट गान होनो नागिरा बैफोरबो मोनफा मोनफा ओ इस सु जाना फैदों आरो बेफोरखौ हेलमेटफोरखौ गानहोनांगौ। गथ'फोरनोबो गावल' गाननानै माने गथ' गथ'नो गान होनो नागिरा दा बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो। दा नोंसोरनिथिं माबायदि बे हेलमेट गाननाय बिदि
जोंनिथिंजायथ नोंथां हेलमेट गाननायनि बिथिङाव दायो माने जोबोर सांग्रां बय खौबो बांसिन बिबांनिखौनो माने स्कुटि बाइकफोरजों जाय फोर थाङो बिसोरखौ माने हेलमेट गाननायखौ नुनो मोनो नाथाय। अब्लाबो माने टाउन सोहोरावल' एसे नुनो मोनो आरो। गामि सिंफोरनिया माने दासिमबो माने खाथियावनो बेबायदि होननानै माने हेलमेटफोरखौ इसे माने माबा खालामो आरो माने गाननो नागिरो। आरो
औ औ बिदिनो आरो गाननांगौ। हानायमानि गाननांगौ। गानोबा सेफटि जायो। बेबादि आरो
दा ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं जेनेबा अबेबा टाउन सोहोरफ्राव थांनो थांनोफोरबा ओ गोबाव टाइम नेनांगौ जा जायो नामा लाइन गारिफोरजों थांनो थाखायबा ना ओ मोनो थाबैनो मोनो। बांद्राय जाया नामा
आरोथ' गामि गामि होनना बुङोबा दा गामिया एसे जोंनि एसे ओ इसिं द्रायाव जाहैबाय जाबाय नालाय। दा बे बिथिंहाय गारिया एसे खम आरो माने औ। बेफोरखौ नायनो थाङोबा गावबागाव गारि थानाया साबसिन बेखौ आं सानो आरो।
औ औ औ आंबो बेखौनो सानो नोंथां माने गावबागाव गारि थायोब्ला माने ओ थबैनो थांब्रबनो हायो फैब्रब नो हायो नोंथां। नाथाय लायेन हारिफोरजों थाङो ब्ला ओ समावबाेनांगौ जायो समावबा माने टायेमाव मो नो थाङा आरो जे टाइमाव सौहैनांगौ बेयाव सहैनो हाया। एसे माने ओ माब्लाबा समाव आगोल सहैयो माब्लाबा समाव सहैयो नङा होमब्ला ओ बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ एसे नुनो मोनो। आरो आंनि बायदिब्ला थ' आथिखालाव गोबां जौगाबाय दानि दिनावथ' बयहाबो बयनिबो न'खरावनो औ गंफा नङा सि स्कुटिबाबो नुनो मोनो नङा होनब्ला औ नाथाय नाथाय खिन्थु गोदोनि समावथ' बिदिनो साय खेलफोरखौसो बांसिन नुनो मोनोमोन नङा होमब्ला नोंथां?
औ नुनो मोनोमोन। आरो बेफोर सोलायनाया बांद्राय गोबावनिफ्राय जायाखै बिदि होनना सानो आङो ओ दिनैनिफ्राय जि बोसोरसोनि आवगायनिफ्राय नायोबा बेफोरो गोबारैनो सोलायबोनाय नुनो मोनदों आरो बेबादिफोरा आरो बुंनो थाङोब्ला बेफोरखौ नांगोन लासैनो इलेक्ट्रिक गारिखौ जोंनो बाहायथिनायखौ नांगोन होमबानिया साबसिन जागोन आरो मानो होनबा पेट्रलनि बाहायथिनाया लासै लासै खमायबोनो हमदो आरो। बेफोर जोंनि जायगायावल' नङा मुलुग फारसे नायोबाबो
औ नोंथां जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो आमफ्रा- फ्रायो आरो बिदिनो ओम दानि दिनावथ' आरो गोबां गोदान गोदान रोखोमनि ओंखारबाय नङा होब्ला नोंथां माने स्कुटिफोराबो दायो इलेक्ट्रिकनि ओंखारसिग नामा औ औ आरो बेजों लोगो लोगोसे सिगांनि समावथ' जेनबा रिक्सा ओमफाय रिक्सानि सोलायै दायो टम टम ओंखारबाय दायो गोदोनि समाव रिक्साजों थाङोब्ला बांसिन ओ थमयनि बांसिन टाइम लायोमोन बांसिन सम लायोमोन नङा होम ना दायो आ रो माने खम ओ खम समनि गेजेरावनो दायो फिलफिलिफोरजों एसे थाब सिनै सहैनो हायो। ओ बेबायदिनो स्कुटिफोराबो दायो पेट्रलनि सोलायै माने इलेक्ट्रिजोंबो ओंखारनायखौ नुनो मोनबाय। थ' बेब खौ नोंथाङा मा सानो मोजां मोजां जानाय ओ
आंनि आंनिबाथ' हानद्रेद पारसेन्ट मोजां बियो। ओ बेखौ आरो ओ जोङो ओ बरायनांगोन बेबादि जोङो हान्था मेलाखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखाय बे आबहावायारि बिथिङावबो मोजां जायो इलेक्ट्रिक होननाय लोगो लोगो। बेबादि आरो
औ आरो इलेक्ट्रिकनि फोरा माने आम आबोहावाखौबो माने बारहावाखौबो गुबुंले खालामा नङा होमबा?
उम औ औ नंगौ नंगौ।
आरो ओ बेबायदिनो जेनेबा नोंथांमोननि थिंजाय आरोबाव ओम जेनेबा थेलाफोरजों बनफोर फाननायखौ नुनो मोनो नामा दासिमबो?
थेलाफोरजों ओ थेलानि बाहायदाया बाहायथिया जोबोद खम जाबोनो हम बाय ओ मानो होनब्ला दायो टम टमानो बांबोबाय नालाय
औ औ
बादि आरो ओ सम सम दाबो नुनो मोनो। थेवबो गोबां खम बिबदि होननांगोन आरो
जोंनियावबो बेबायदिनो नोंथां। माने ओ थेलाया दायो जोबोद खम जाबाय आरो। ओ थम थमखौनो बाहायनोसै। बे बांसिन ओमफ्राय बिनोफ्राय नोंथां मोननि थिंजाय दायो ओ दासिमबो मानि दुब्लिफोराव हालेवनायाव मोसौजों हालेवनाय जायो नामा नोंथां ना दायो ओ जेरैनाखि माने बेबायदिनो गारि मथर फोरनि बायदि दायो माने ट्रेक्टर आरो पावार टिनार बेफोर बांसिन बाहायनाय जासै ना दासिमबो मोसौ बाहायो नोंथांमोननियाव?
जोंनिथिं बांसिन पावार टिलार बाहायसै। दिनैनि बेरेंदामिननि मु गायाव बेफोरखौ ओ बाहायनाया कमन जानानै फैबाय आरो। बेयो जोंनियावल नङा गुबुनावबो बांसिन नुनो मोनो आरो।
औ। आरो बे ओ पावार टिलार फोरजों हालेवनायावबो ओ खम समावनो जायो खोमा न नोंथां?
जायो जायो गोबां एवनो हायो आरो। सानसेयाव
औ औ ओरैनोथ मोसौजों हालेवोबाथ औ बुंनो हागोन नोंथां।
औ नोंसोरनिथिजों माबादि जेनेबा बेबादिनो दंना ना एसे सोलायबाय?
जोंनिथिंजायथ नोंथां जोंनिथिंजायाथ पावार टिलारनि फिसाय माने ट्रेक्टर गिदिरजोंनो बांसिन हालेवनायखौ नुयो आरो। बे पावार टिलारखौ जाय फोरनिया न'आव दङ बिसोरो बाहायो खिन्थु बांसिनफोरानो माने बिदि हाजिरा लानानै माने ट्रे क्टरजों खालायो आरो। ओमफ्राय माखासे जायफोरा एसे माने ओ रांखा न्थियै माने एसे गोरिब थाखोनि बिसोरो माने जायफोरा न'आव मोसौ दङ बिसोरो दाबो मो सौजोंनो हालिएवो आरो नाथाय जोबोर खस्थ माने गोबाव सम बाय थानाय नुनो मोनो आरो बिसोर खौ नाथाय ट्रेक्टरनियाथ टेक्टर बा पावार टिलारनिजोंथ दसेनो जानानै फैनाय नुनो मोनो आरो औ।
दायो जोंहाथ रायज्लायनाया
औ औ दे दे बिदिब्ला जोंनि रायलायनायखौ बेयाव दोनथसै नोंथां औ औ गोजोनथों।